औ।
औ खोनादों दे।
मा खालामदों नों थांजोआ
ओ जिरायनानै दं मोनानि। बांसिन जानाय जायाखै संथ'वाखैनो।
ए दाबोनो।
औ दसे थानानै संसै। मा खालामगास नोंलाय।
नै आंबो ओरैनो जिरायनानै दं दासो ओंखाम जाखांदों।
औ माजों जाखो होनदोंमोन?
जोंनिया अनलाजों दाउजों।
औ ओं। बिदिब्ला जोङो दोनै
औ आं माने । नोंथांजोआ फ्रिना।
औ दाथ' फ्रियानो दंथ'यो दे।
औ आं माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन दे।
औ माने आयदायानो जाबाय मोनसे हारिया माबोरै जौगायो बिनि बागै नोंथांजोआ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन
देलाय फोरमायलाय
दा जोङो हारि होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां हारि थायो ए दा आङो बर' हारिनि सायाव एसे बुंनोसै ओ जोंनि बर' हारिया मोनसे समावथो एसेबां मानिे दावगानाय नङामोन नोंलाय
औ नंगौ
औ दा मोनसे हारिया दावगानो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांगोन सोलोंथाइ
औ नंगौ औ थार बाथ्रा
सोलोंथाइ नङाब्ला मोनसे हारिया माने जौगालांनो थाखाय गोब्राब जानानै फैयो सोलोंथाइ मोनो ब्लासो जोङो माने गासैबो खामानिखौ मावनो हायो
औ नंगौ
बिनि बिनि अनगायैबो जोंनो नांगोन राव जोंनि जोंहा रायज्लायनो थाखाय मोनफा एखुथा राव थानांगोन जर'खा राव थानांगोन जोङो गुबुननि राव रायज ज्लायनो बा गुबुननि सायाव गुबुननि राव खौ रायज्लायनानै सोनारनानै थानो हानाय नङा मा मोननाय नङा जों जोंहा मोनसे हारिया दावगानो थाखाय जोङो गुबै राव जेरै जोंहा दा बर' राव बर' रावखौ नांथारगोन बर' रावा औ रावा जौगानो नांगोन ओ जोङो बर' रावखौहाय लिरनाय बिथिङाव फरायनाय बिथिङाव जोङो बाहायनो नांगोन नङा ब्ला जोंहा माने जोंनि हारिया दावगानो हानाय नङा। जोङो मोनसे जे मोजां मोजां लामाजों थांनो हानाय नङा मोजां मोनसे सिनायथि होनो हानाय नङा जोङो राव गैयाब्ला। जोंनि हारिया माने औ जोंनि हारिया माने गुबुन हारिजों एसे नासय जानायनि लामायाव फैयो बेबायदिब्ला
औ नंगौ
ओ आरो जोङो बेबायदिनो रांखान्थिनि बिथिङाव जौगा नांगोन। जोङो रांखान्थिनि बिथिङाव ब्लाथ' जोंनि बर' हारिया एसेबां मानि दावगानाय नङा। गोबाङानो जोङो दासिमबो ओ गेजेर थाखोनि बा गाहाय थाखोआव दङ। दा बेफोरो जोंहा दावगानो नांगोन सोलोंथाइ लानानै जोङो मोजां जब साख्रि मावनांगोन नङा होमबा? माबा मोजां मोनसे फालांगि मावनांगोन। अब्लासो जोंनि रांखान्थिनि हालोद दा मोजां जानानै फैगोन। अब्ला जोंनि हारिया माने मोनसे गेरेमसा हारि महरै ओ सिनायथि मोनगोन आरो।
औ नंगौ।
औ आरोबाव जोंनि ओ गाननाय जोमनाय बिथिङाव थानांगोन जोंहा मोनसे गुबै गानग्रा जोमग्रा थानांगोन जोङो गुबुन हारिनि ड्रेस खौसो गाननानै जोङो जोंनि सिनायथिखौ होनो हानाय लामायाव फैनाङा आरो जों जोंनि गाननाय जोमनाय खौनो गाननानै जोङो बर' हारिनि गाननाय जोमनाय होननानै सिनायथि होनो हानाय जोंहा गाननाय जोमनाय थानांगोन दा दा बेबायदि हिसाबाव जोंहा गाननाय जोमनाया दंखायो जोङो जेरै बर' आइजोफोरा गाननाय दख'ना दंखायो आरो मोदोमाव लानो थाखाय जोंहा फास्रा ओ आर'नाइ दंखायो आरो बेबायदिनो जों सोरखौबा मान होनो थाखाय आर'नाइ आरो आर'नाइखौनो होबावो आरो बर' हौवाफोरा गाननो थाखाय बा बर' जोहोलावफोरा गाननो थाखाय जोंहा गामसा दङ। ओ बेफोर गामसाफोरा आलादायै दंखायो जोंहा। ओ ओम आरो बेबायदिनो जोंङो गोबां बिथिंङाव दावगा नांबावगोन जेरैबायदि ओ जानाय लोंनाय बिथिंङावबो जोंहा जोंनि आंगो जाग्राफोर दंङ जेरै साम'जों सबाय अनला दाउ आरो नारजि अमा होनोब्ला जोंनि बर'नि गुबै मैगं ना? दा बेफोरजोंबो जोंङो माने बेफोरजोंबो जोंनि हारिखौ माने जों सिनायथि होनो हायो बा गोग्गानो हायो।
औ औ
दा नोंथांङा बेनि सोमोन्दै एसे बुंदो माबोरैहाय जौगाहोनो हायो बा जों गुबुन हारिनि सिंआव मोजां ओ सिनायथि होनो हायो आरो दे
औ नंगौ। मोनसे हारि जौगानायनि बागै ह जों गोबां मोननो हायो हारिया मारै जौगायो आरो मारै जौगाया जों बेफोरखौ जों नुनो मोनो जों सिगां सिनथारावनो जों मोनसे हारिया जौगानोबा जों मोनसे हारिनि सायाव जोंना खौसेथि होननाया थानांगोन आरो जोंनि हारिनि सायावहाय नंङा
औ औ खौसेथि थानांगोन नंङाब्ला थाया बोरैथो जानो नंङा होमबा?
औ नंगौ खौसेथि होनाया थानांगोन आरो जों दा नुनो मोनो गावजों गाव गावजों गावनो एना एनि खालामनाय नंङा होनब्ला?
औ नंगौ।
औ बे एना एनि खालामलायनायनि जाहोनानो जादों जोंनियावहाय गोबां बिदि गिदिर गोलाव फरायनाय फरायसुला फरायसुलि गैया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नंङा होनब्ला?
औ
औ जों दा बिदिनो गोबां बिदिनो जों फरायनांगोन गोबांङानो जों जानांगोन जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव गोबां बिदिनो आइ ए एस, आइ पि एस बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि डक्टर, इन्जिनियार जों बेफोरखौ जों लानांगोन आरो जानांगोन जों जोंनि हारिनिफ्रायनो जों नुनो मोनो गोबांङानो जोंनि हारियाव बिदिखौ नुनो मोना बांसिनानो जोंनि हारियाव बिखौ बिदि नुनो मोना गिदिर गोलाव बिदि साख्रि मावनाय बा बि दिनो गिदिर गिदिर मानसिफोरखौ जोंनि हारियाव नु नु मोना औ
ओ बेबायदिनो आरोबाव गोबां समाज सिबियारि सुबुंफोर जोंनि गेजेराव उजिनो नांगोन नंङा होमब्ला? जोंङो हारिखौ हादरखौ अननो थानाय सुबुं थानांगोन।
औ नंगौ।
ओं
औ बिदिनो जों गोबां नुनो मोनो जोंङो जोंनि हारि सिबिनाय बिदिनो गोबां बिदिनो हारिनि बागै साननाय जों सुबुंफोर नुनो मोनो माखासे जों बिसोरनि नां नाम मुख'नो हायो माखासे जेरै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आरो जोंनिनो बर'नि बिफा उपे-उपेन्द्र उम जि बर' औ उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बर'नि बिफा जों बेफोरखौ मोननो हायो जेन बिसोरो जोंनि बर' हारिनि बागै सानदों आरो जेन बर' हारिया इयुनावहाय माबारै जानांगोन। बिसोरो सानदों आरो बिनि बागै साननानैसो बिसोरो गावनि उदैखौ सुफुंनायखौ साना लाबानो हारिखौ साननानै बिथांमोना जौगानायनि बागै थांदों आरो थिरांगा लादोंमोन आरो बिथांमोना जों बिदिनो औ जों बिदिनो खौसेथि जानानै जों गोबां माने आरो जों मोनसे हारिया जौगानोबा आरो मोनसे हारिया जौगानाय खौसेथिजोंल नङा जों मावनांगोनबो जों हारिनि सायाव गोबां जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनो जोङो जोङो गियान बुद्धि होनांगोन जोङो औ मोजां गियानफोर होनांगोन जों फराय जों फरायसालियाव थिनहरनांगोन जोंनि फरायसुला फरायसुलि फोरखौ जेन बिसोरो गेदेर गोलाव जायो आरो जेन इयुनफ्राव बिसोरो हारिनि बागै सानो आरो हारिनि थाखाय खामानिफोर मावलाङो नङा होनब्ला
औ नंगौ दा बेबायदिनो जोङो गोबां सुबुङा माने जोंनि बर' हारिनि सुबुङा जोङो बर'नि थै थानानै बर' हारिनि फारसे साननानै जोङो मोजां खामानि मावलाङोबा मोजां जागोन अब्ला जोंनि औ दा जोङो जेरैबायदि दा जोङो समाज सिबियारि हिसाबै जोङो समाजनि खामानिखौ जोङो मावनो नांगोन मोजाङै गैयै जोङो सायावल मोजां जानानै सिङाव गाज्रि जानानै जों समाजनि खामानि मावब्ला जानाय नङा जोंनि हारिया बेबायदिबा औ गाहायाव थांगोन जोङो जेब्लायबो गोथार गोसो लानानै जोङो हारिनि फारसे खामानिखौ मावनो लानांगोन जाय खामानिखौ बेनो मावनो लादों बे खानिखौ जोङो आबुङै जोङो मोजाङै मावनांगोन आरो आरोबाव दा जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव होनदों सोलोंथाइ नङाब्ला जोङो जेबो खालामनो हाखाया नंगौ सोलोंथाइया जोंनि मेन माने गुबैसिन आरो दा सोलों नङाब्ला जोंनि हारिल नङा गुबुन गुबुन गोबां हारियानो जोंहा दावगानो हानाय नङा सोलोंथाइ मोननानै जोङो माखासे गियानफोरखौ मोनो जोङो जोङो फरायनानैसो जोङो समाजखौ नुयो जों समाजखौ सिबिनो गोरों जायो मानसिखौ गायनो रोङो नङा होमबा दा बेबायदिनो जोङो ओ दा जोङो प्रफेसारफोर जानानै जोङो मोजां मोनसे लेखा जोंनि हारिनि सोमोन्दै जारिमिनखौ लिरनानैबो गालांनो हानांगोन दा बेफोरजोंबो जोंहा जोंनि हारिया जौगागोन आरो जोंनि बर हारिनि जारिमिनफोरखौ जोङो बिजिरनांगोन नायबिजिरनांगोन बहा मा जादों बेफोरखौ जोंङो लिर नानै गालां नायाबो माने जोंनि ओ बर सुबुंफोरनि मोनसे खामानि आरो आरो दा जोंङो बेनि अनगायै बो जोंनाव थानांगोन ओ मेथाइ जोंनि हारिनि मेथाइ हारियारि मेथाइ थायो बयनावबो दा मेथाइफोरावबो जोंहा हारियारि मेथाइ थायो दा बेफोर मेथाइफोरजोंबो खननानै जोंङो जोंनि हारिखौ सिनायथि होनो हायो। जोंहा थानां दामनाय देनाय आसार खान्थि जोंनि बर हारियाव माखासे आसार खान्थि दङ। दानानै लानाय जोंनि समाजाव दा बेफोरबो जोंहा गो यै थानो नांगोन आरो दा बेफोरखौबो जोंङो आसाार खान्थिखौ दानानै जोंङो आसार खान्थिखौ मोजांङै फालियाब्ला जोंनि आसारा बेबायदिनो गोमालांगोन लासै लासै जोंनि आसारा गोमालांनानै जोंना थेर बेथेर जालांनानै ओ हारिया माने जौगानायाव एसे उसु बिदा जानानै फैगोन आरो
औ नंगौ
औ बेबायदिनो जोंङो समाजावथ गोबां बेबायदिनो नेमखान्थि दानानै लायो सोरनिबा दाय गुन मावनायखौ जोंङो बिजिरनो थाखाय जोंहा आयेन थायो जेरै आगर बाद थायो फंस्लद बाद दाउखि बाद बेफोरबायदि बादनि गजे जोंङो उद्रायो। दा बेफोरबो जोंनि समाजाव दाना लानाय आयेन ओ आरोबाव जोंङा आसार खान्थि हिसाबै दंबावो बेबायदिनो सिखावफोरखौ साजा होनाय बेफोरबायदि गाज्रि खामानिफोरखौ मावनाय सा फोरा थायो जोंनाव आरो बेखौ बिजिरनो जोंहा गामि फोराव थायो गावबुरा ओ आफादगिरि बे बेफोरबायदि थायो। आरो जोंहा थानांगोन मोनसे जोंनि गुबै धोरोम थानांगोन। धोरोम गैयाब्ला मोनसे हारिया माने सिनायथि मोननायाव गोब्राब दाबेफोर गैब्लाबो जोंहा हारिया माने दावगानायाव ओ उसुबिदा जानानै फैयो। दावगानो हाया।
जोंहा समाबो जाबाय नामा नोंथांजो?
औ बिदिब्ला दोनथ'नोसै दे।
औ दोनथ'नोसै दे।